औ नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दासान्दि फ्रियावनो दंथ'यो नामा?
फ्रियावनो
हेल' अह!
औ नोंथां खोनादों।
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां।
आङो आङो नोंथांजों दसे फ्रिबा माने ओरैनो ओंख्रिफोरनि बागैसो रायलायनो सानदोंमोन आरो माने नोंथां ओंख्रिफोरखौ माने एसे नारजि ओंख्रिफोरखौ बा बर'नि ओंख्रिफोर बेफोरबायदिनि बागै एसे रायलायनो सानदोंमोन माने
औ नोंथां जायो नोंथां।
औ।
दे नोंथाङा एसे खोन्थानानै एसे ब्रायनानै होदो नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां बिदिनो बर'फोरनि ओंख्रि होनोबाथ' जोंना बिदिनो नारजि अमा अनलाजों दाउ सबायजों साम' खुमब्राजों हांसो बेफोरबायदि थाबाय नङा होमबा नोंथां। औ आरो बिदिनो लोगोसे नाफाम औ बेफोरबायदि थायो नालाय दा बिथाङा बेफोरनि बागै माने बेफोरनि बर'फोरनि ओंख्रिनि बि बबे ओंख्रिखौ माने साबसिन मोनो आरो माने नोंथाङा।
आङो मेवाइजों अनलाजों बे आंनि फेभारेट ओंख्रि नोंथां।
अ
औ नोंथां।
औ औ नोंथाङा बहुद औ।
औ नंगौ,
आ-आंनि फेभरेट बा सबसे साबसिन ओंख्रियानो जाहैदों माने नारजि जों अमाजों आरो नोंथां ना।
औ नोंथां।
ओमफाय बिदिनो नाफामफोरखौबो बहुत गोथाव मोनो माने गोदोनिफायनो सोलिबोनाय बेफोर ओंख्रिफोरा बेखायनो माने जानानै बहुत मोजां गोसोखौ गोजोन मोनो आरो माने बेफोर ओंख्रिफोरखौ जानानै मोनोबा।
औ नोंथां।
औ। आरो बेफोरनि अनगायैबो माने बहुद जायो बर'फ्रा नङा होमबा हाग्रानि मैगंफोर जायो। बिदिनो दं फां मैखुन हाफाव मैखुन बिजि मैखुन बेफोरखौ माने जोंनि बर'फ्रा बहुद जायो। गुबुनफ्राबो जायो खिन्थु जोंनि बर'फ्रा बुहुत जानाय जायो आरो माने बेफोरखौ। आरो बिदिनो हाग्राफोरनि मैगं बा एलाइसि मैगं औ।
औ होन दे नोंथां।
बिदिनो हाग्राफोरनि मैगं एलाइसि मैगं माना मुनि दिंखिया बेफोरबायदिखौबो माने जोंनि बर'फ्रा बहुद जायो आरो माने गोदोनिफ्रायनो माने मिथिंगाया गोरोबनानै माने ओंख्रिफोरखौ जायो आरो जोङो माने
औ नोंथां नंगौ।
औ माने बे फोर माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय। जोंनि बर'नि ओंख्रिफोर माने जाबोनाय ओंख्रि आरो बेफोरो माने
औ नोंथां।
औ।
ओरैनो आंबो बे बेफोरनि अनगायैबो आंनि बयनिख्रुइ मोजांसिन मोननाय ओंख्रिया जेन'बा अनलाजों मेवाइजों बेफोरनि अनगायैबो आं दस्रा ओंख्रिफोरखौबो मोजां मोनो जेरै हाग्रानि मैगं मैला नोंथाङा बुंनाय बायदि खिफि बेन्दों मानि बुनि बेफोरखौ माने जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बि-बिदिनो माने औ
औ नोंथां
बिदिनो जोंनि बर'फोरा आरो बैसागु समावबो गोखा गोखै खांनानै जायो हाग्रानिफ्राय नङा होमबा नोंथां
औ गौ नोंथां
बिदिनो एकस' सेजौ सेथा बेफोरबायदि मैगं हाग्रानिफ्राय गोखा गो खै नायगिरनानै जानाय जायो माने बेफोरबायदि जायोबा माने बोसोराव खनसे बेफोरबायदि माने जायोबा माने लोमजानाय सानाय सुनाय बेफोरो खारो होननानै माने गोदोनिफ्राय माने फोथैबोनाय आरो माने नोंथां। नोंथां नोंथाङाबोथ' जायो जानांगौ बेफोरबायदिखौ नङा होमबा
औ नोंथां जायो नोंथां
अ
ओरैनो नोंथां नोंथांमोननिथिं थालिर फस्ला थालिर मैखुन बे फोरखौ जानाय जागोन ना जाया नोंथां?
जायो नोंथां जायो जोंखैजाय बेफोरबायदि मैगंखौ माने बुहुत जानाय जायो माने। जोंनि गामिनि रायजो राजाफोर बेफोरबायदि थालिर फस्ला थालिर मैखुन बेफोरखौ जानाय जायो आरो माने गोबाङैनो।
औ नोंथां नंगौ
औ
नोंथांमोनथिंबोथ' बेफोरबायदि मैगंखौ सिगांनिफ्रायनो बा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां जायो नोंथां
औ
जोंनिया जोंनिया जों जाय जायगायाव थायो बेहाय गामि ओनसोल माने बेवहाय बे जेबो गामियारि ओनसोलनि जे मानसिफोरनि आबाद मावनाय जे मैगं थाइगं गायनाय बिथांमोननि गायनायफोरा माने अर्गेनिक होननानै बुंजायो मानोना बेवहाय जेबो हासार जेबो बाहायनाय जाया बेवहाय अनलि माने मोसौनिफ्राय मोननाय जे गोबोर हासार बे गोबोर हासारखौनो बाहायनाय जायो आरो बे गोबोर हासारफोरखौनो आबाद फोथारफोराव एसे एनै होनानै हासार होनानै बेनिफ्राय मोजां आबादफोर मोजां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ बहननाय जायो आरो दा जों नुबाय जोंनि दे बे बैगानिकनि मुगाजों ग्रोबनानै दिनै गोबां मानसिफोरानो ओ माने माखासे जा जाग्रा ओंख्रि बे जाग्रा ओंख्रिफोराव माने मुलि होनानै ओ माने मैगं थाइगंफोरखौ थाब देरनाय थाब फिथाइ मोननाय बेफोरबायदि खालामो जाय जोंनि थाखाय माने देहा जों जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां जायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जे ओंख्रि आरो दानि ओंख्रि बहुद फाराग मानोना जोंनो देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो जोङो बांद्राय हासार एबा रासायनारिक मुवा बाहायनायफोरखौ जों जानो नाङा जोङो न'आवनो बानायनाय एबा न'आवनो गायनाय गायनाय ओंख्रिफोरखौ जोङो जायोब्ला देहानि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरो। ओरैनो नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदियै ओ हासार होनानै बा मुलि होनानै आबाद मावनायफोरखौ नोंथांमोनहा नुयो नामा नोंथां।
बेफोरखौथ' माने जोंनिखैहाय माने बांसिनानो नुनाय जाया माने नोंथां माने जोंखैजाय माने मैगं थाइगं गायोब्लाबो माने गोबोरखि हासार बेफोरखौसो माने नेचार नेचारेल हासार बेफोरखौसो होनाय जायो आरो माने नोंथां माने जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरबायदिनो बयहाबो माने गाव गावनि न'खराव जानो थाखाय मैगं थाइगंखौ गायना लानाय जायो आरो माने दा दैजलां बोथोर समावबो माने बयहाबो माने गाव गबागाव न'आव जानो थाखाय बिदिनो दैज्लांफोर दैलां बोथोरनि माने मैगं थाइगं गायना लायो जेरैहाय सबाय बिमा बिदिनो सबाय बिमा थाबाय बिदिनो नांगौ आरो फानलुफोर
उम
आरो जोंहा भिन्दि थाइबें जोगोनार बेफोर बेफोरखौ माने गायनानै लाखाजोबो आरो माने हासार होनानै। माने बेफोरबायदि माने बिगियानारि हासारफोर होनानै बानायनाय हासारफोरखौ जोङो माने होनाय जाया माने बिदिनो गोबोरखि हासार बेफोरखौसो होनाय जायो आरो माने नोंथां। माने बिदि बिगियानारि हासारफोर बानायनायफोर केमिकेल गोनां हासफोर होयोबा माने जोंहा जायोबा देहाफ्राबो माने माबा जायोना नोंथां माने देहाफ्राबो गाज्रि जायो बेफोरनि थाखाय माने बेफोरखौ जानाय जाया आरो माने नोंथां। नोंथांमोनथिंलाय माबायदि खालामनाय जायो माने आबादफोरखौ माने बिदि हासार होनायनि बागै हेल'
ओरैनो नोंथां दहाय हेल'
औ औ खोनादों औ औ खोनादों नोंथां। औ औ नोंथांमोनथिं औ
जोंनिथिंजि आबाद मावनाय बे बुस्थुआ माने फुरा टटेलि मिथिंगाजों मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासारफोरखौनो बाहायनाय जायो न दाउत एफा एनै बाहायनाय जायो जेरै जेनेबा माब्लाबा समाव आबाद फोथारफोराव जे आबाद जाग्रा मुवाफोराव जेन'बा एम्फौ आरि बायदि रोखोमनि बिलाइफोरखौ जानानै आबादफोरखौ फोोब फोजोबस्रांग्रा एम्फौफोरा बिफांनि बिलाइफोराव थायो। बे समाव एफा एनै जे बिगियानारि दिहुननाय रासायनारिक मुवा ओं जेरै अस्थाद होनो ओम माने जाय जाय मुलिया नखि माने एम्फौफोरखौ माने फोथैयो बेखौ बाहायनाय जायो गुबुन जेबो बाहायनाय फोरखौ नुथ'नाय जाया एफा एनै माब्लाबा माब्लाबा समाव भिटामिन बेबायदि बाहायनाय जायो जाय भिटामिनफोरा आबादफोरखौ एसे एनै जौगानायाव हेफाजाब होयो आरो बांद्राय जे माने ओ जौगाद्रायनायाव जेन'बा थाब थाबै जौगाद्रायनायाव हेफाजाब होया। बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां। माने जोंङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनोब्ला जोंङो बांद्राय रासायनारिक मुवा बाहायनायफोरखौ जों जानो नाङा होननानै आं सानो आरो। दा बेनो नोंथां जेनेबा ओम जोंङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखायबा जों जानायफोराव जों सां बांद्राय लाखि
औ औ
औ ओं
औ होनोमबाथ' नोंथांमोनथिंबो बिदिनो माने मिथिंगायारिजों गोरोबनानै आबादफोरखौ माने मैगं थाइगंफोरखौ मावनानै जायो नङा होमबा।
ओ ओनोंथां
औ
ओं।
जोंबो जोंनि बर' हारिनि जानानै जों जों जेनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोर बेफोरखौ जों बावगारनो नाङा आरो लोगोसे बिदिनो जोंङो
औ।
मैगं मैला बेफोरखौ‌ बो माने
औ।
बावगारनो
औ नंगौ नोंथां।
अ
औ नोंथां खोनादों हेल'। हेल' नोंथां। हेल'। खोनादों नोंथां?